हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङाबो
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा आंजों बे बर'नि जेनेबा जोंनि दख'ना आरो गाम सा दानाय लुनायनि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां बियो मोनसे मोजां आयदा आरो सावरायनो गोनां आयदा होननानै सानो। ओ नोंथाङा बेनि सायाव सावरायनो लाबायब्ला
अम औ औ नोंथाङा एसे बेखेवना होनो हागोन ना जेनेबा गामसा दानायनि सायाव।
औ औ थारैनो थारैनो नोंथां नोंथांनि जिहेथु बे टपिक एबा आयदाया मोनसे साननो गोनां एबा सावरायनो गोनां आयदा। ओ थारैनो बर'फ्रा एबा सुबुं माहारिया जेब्ला ओ समाज दानानै संसार जाबोनो रोंदों मोजाङै मोजां आसार खान्थि गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै बिदिनो गावखौ सिनायनो रोंदों मानसि होननानै बै समनिफ्रायनो सुबुङा लांथङै थाबोआखै गाव गावनि दानाय लुनाय जेरै गिबियाव जों मख'नोसै बर'फोरनि दा गिबियाव बर'फोरना गावनि आंगोनि आखाइजों दाना लुनानै गानो जोमो गोबां आगरफोर दङ दा जों दसेनि उनाव बे आगरफोरनि सायावबो सावरायगोन बे आयदानि गेजेरजोंनो
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां दे
जेरै नोंथाङा बुंदों दा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव थामिनबा गामसानि सायाव नंगौ गामसाया जाहैबाय बर' हौवाफोरनि थाखाय एबा बर' हिन्जावफोरा बर' बिमा माहारिफ्रा दानानै होनाय गावनि आखाइजोंनो खुन्दुं सोंनानै जि सोंनानै गिबियाव जि सोंग्रोयो जि सोंनायनि उनाव बिदिनो माखासे हाबाफारिफोर दङ। बेखौ जायफ्रा जोंनि बर' आइजोफोरा बा बिमाफ्रा मोजाङैनो मिथिखागौ गावनि आखाइजोंनो बेखौ दाबोयो दायो जेराव जोंनो बेखौ दानो थाखाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों इसान मेसिनजोंबो दानाय नाथाय बै समनिफ्राय गोदोनि मुगानिफ्राय जोंङो हिसानसालि खालामनानै बेखौ आखाइजों दानायखौ जों नुबोदों नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
थिग बिदिनो आखाइजों दानानैनो बर' हौवाफोरनि थाखाय गाननाय गामसाखौ दिहुननानै होबोदों नाथाय आथिखालनि मुगायाव जों बेखौ मार्केटाव नुसै बेयो मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। दानि जिहेथु गोनोथयाव। बेबायदिनो गाननाय जोमनायखौबो जों मेसिनजों ओ खम समनि गेजेरावनो गोबां बिबांनि जों दिहुननानै गाननो जोमनो मोनदों एबा हादों थिग बिदिनो बर'फोरनि जेराव दख'ना आर'नाइ गामसा फालि बेफोरखौबो जोङो मेचिनफोरजोंनो दानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय मोनसे खायथावाथ' सोमोनांथावा बेनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जे बर'फ्रा मिथिंगानि माखासे ओ बिफां लाइफां हाजो बेफोरनि मुंखौ लानानै आगर आखाइ एरबोदों जेरै दाउथु बिबार बायदिसिना। बैग्रि बिबार हाजो आगर। बेफोरबायदि आख बेफोरबायदि समाय बिथिंगानि सावगारिफोरखौ आर'नाइफोराव एरखांदों दख'नाफोराव एरखांदों नङा नोंथां।
औ औ नोंथा औ।
औ नोंथाङा बिफोरनि सायाव गुवारै नोंथांनि बे आयदानि सायाव नोंथाङाबो सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायदों।
औ औ नोंथां। जे जोङो माने हिनजावफोरा जोङो दख'नाखौनो गाननाय जायो नोंथां। ओमफ्राय हौवाफोरा गामसाखौनो गाननाय जायो नालाय दा औ दख'नाखौ जोङो गिबियावहाय जोङो खुन्दुं माने आखाइजों दायोब्ला आरो दानि जुगावथ' थ' मेसिनजों दानाय जाबाय बांसिनानो नाथाय अब्लाबो ओरै जोंनि ओनसोलावहाय दासिमबो आखाइजोंनो दानायखौ जोङो दिहुननानै लानाय जायो।
नंगौ थारै।
औ आङो आखाइजों दानायनि फारसे एसे फोरमायना होनसै नोंथांनो।
औ मोजां।
औ दा जोङो गिबियावनो जोङो दख'ना दायोब्ला बा गामसाफोर दायोब्ला बा आर'नाइ बिदि दायो ब्ला जोङो बाजारनिफ्राय जोङो खुन्दुंखौ बाय नानै बायनानै लाबोग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ
ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो खुन्दुंजों लोगोसे आखाइजों दानायनि सायाव माखासे गोबां जिनिस आगजुफोर नांगौ जायो। जेरै जोंनो हिसान हिसानसालि नांगौ जायो बिनि सायाव थाद नांगौ जायो। माखु नांगौ जायो बेनिफ्राय खुन्दुं सानानै लानो बबिन लानाय जायो। औ औ रासो औ औ औ औ नोंथां औ बिदि गोबां नांगौ जायो आरो दा आगजुफोर नांगौ नोंथां। ओमफ्राय जोङो दा जेनेबा खुन्दुंखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै बेावहाय जोङो बेखौ खुन्दुं गुयै होनाय जायो आरो खुन्दुं गुयै दं दं गोबां रोखोमनि खुन्दुं दं। नाथाय जोङो दखनाखौ खौ जोङो जोंनि ओनसोलाव खुन्दुं गुबैखौ गाननो थाखायबो गोलोम ओ बोथोरावबो मोजां जानायनि थाखाय जोङो खुन्दुं गुबैखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो नोंथां। दा बे खुन्दुं गुबैखौ जोङो माने सिदायैनो बाजारनिफ्राय लाबोनानै जों दानो हानाय जाया। दा जोङो बे खुन्दुंखौ लाबोनानै सिगाङाव बबिनाव थुननानै लाग्रोजोबनानै जोङो बेनिफ्रायसो आरो गिबियाव जोङो खुन्दुंखौ माइदि होनानै लाग्रोनाय जायो आरो नों
नंगौ थारैनो।
औ औ बेनिफ्राय जोङो बबिन खालामनाय जायो। बबिननिफ्राय आरोबाव जोङो ओ जेनेबा आखाइजों दानि जुगाव जोङो माखासे जिनिसखौ बेखौ बबिन खालामखांनायनि उनाव मि- सिनाव सोंहैनाय जायो। नाथाय जोंनि ओनसोलाव दासिमबो आखायजोंनो क्रिल लानानै थांलाय-फैलाय सोंनाय जायो आरो। औ औ दा बेखौ सोंखांनायनि उनावहाय जोङो दे बे दख'ना- खौ बा गामसाखौ गांबोसे लादों बेनि जखा लानाय जायो। आमफ्राय बेनिफ्राय ज'खा हिसाबै जों सिनायनायनि थाखाय रं फुननानै लानाय जायो। औ दख'नाखौबा जोङो मु हिसाबै मुथामजोंसो जोंनि गांसे दख'- ख'ना जायो नालाय नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ दा बे जोङो गांसे दख'ना जानो थाखाय मुथाम मोनब्लाथाय जोङो रं फुननानै लानाय जायो आरोखि। ओमफ्राय गामसानि थाखायब्ला मुनै। औ गामसानि थाखायबा मुनै- जोंनो जोङो गामसा दिरुननाय जायो दा बे मुनैयाव रं फुननानै लानाय जायो गामसानि थाखायब्ला।
औ
दा जोङो बेखौ आखाइजों सोंख्लां सोंखांनानै बे मुनि जखाखौ लाखांनानै गांबोसे लादों बिदिनो रं फुनै फुनै फुनखांनानै जोङो बिखौ ओ खानजंजों स्र' खाननानै जोङो खौ गोबां रोखोमनि गनसा बेबायदि सोनानै जोङो आ रासोआवबो खायनानै जोङो दिखां ओ हिसानसालिसिम दिखांबोनाय जायो आरो नोंथां।
औ थारैनो
औ औ दा बेनिफ्राय जोङो आगर लायोब्ला जों आगरनि थाखाय गुना बाहायनाय जायो। बेखौबो आगर गुनायाव सोनानै लानाय जायो गनसाजों। दा बे आगरखौ जों आखाइजों दानायनि थाखाय जोङो गाहायाव बे थफ्ला थफ्ला अन्थाइ खानानै दोननाय- जायो गाहायाव आरो गोजौआव आगर लायोब्ला आरो औ दा बेनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि आगर दानो हायो। जेनेबा दहाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदि आ हाजो आगर। बेमा आगर बेमा आयथिंनि ओमफ्राय खांख्रिख'ला दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन गोबां रोखोमनि दङ। ओ जोङो बेखौ बबेखौ समायनाय नुयो बेखौ लानानै गोसोबायदि बानायनानै दानाय जायो आरो नोंथां।
औ थारैनो नोंथाङा आ बे बे समाव। जिहेथुओ-बरफोरनि एबा दानाय लुनायनि सायाव जा जा मुवा बे फोर नांगौ आगजुफोर नांगौ बेखौबो नोंथाङा फोरमायलांबाय। थारैनो नंबारगौ नोंथाङा ज मुवा बेस फोरमायदों बिस मुवा बेसादखौ एबा आ आयलाखौ। जों गोदोनिफ्रायनो दासिमहालागै बाहायबोनाय नुदों। जायफोरानाखि नआव दासिमबो हिसानसालि दङ। नंगौ थारैनो औ बे समाव नोंथांखौ आं बवहाय मोनसे मखनो सानदों।। गोदो गोदो गोदाय जे गोदोनिफ्राय हमना ला बरफोरा एम्फौ फिसिनानै बे एम्फौ एम्फौनि खुन्दुंजों। औ-फिथोब खुन्दुं दि अनानैबो जे बेखौ थावख्रि लुनानै बेखौ खुन खुदुं बानायनानै बेखौबोदि मोनसे। जोमग्रा जिफोर बानायबोदोंमोन बेबो मोनसे गोबां बाख्नायथाव नोंथां।
औ
थिग बिदिनो नोंथाङा। दानि जिथु आथिखालनि आरो बै गोदो जोङो। जेरावना आखाइजों मावबोनाय। आरो दानि जिहेथु मसिन मेसिनफोर जों दिहुननायनायखौ मुगायाव जाबाय। आगजुफोर जेरावनाखि जों खम समनि गेजेरावनो दिहुननो हानाय एबा। समनि गोबां बिबांनि जोङो गाननाय जोमनाय सि जोम दिहुननो हानाय। बिनि सायाव नोंथाङा एसेबां जौगासारनाय एबा फारागथिखौ नु
औ नोंथां ओ बे गोदोनि गोदोनि आखाइजों दानाय लुनायनिफ्राय दानि गोदान मुगानि आगजुनि। सायाव गोबां फारागथि दं नोंथां। मानो होनोब्ला गांसे दखनाखौ हानो थाखाय गोबाव आखाइजों दाथारोब्ला। गोबाव सम लानाय जायो ओ-जेनेबा। बा ओ-सानसेयाव सानसे गाहाम दायोब्ला जोंनो दखनाखौ। आ-साननै बा सानथाम नांथारगौ जायो समखौ। दा जोङो ओ-मेचनजों दायो। अब्ला जोङो मेसिनजों दानाया जोङो सानसेयावनो दिरुननो हायो नोंथां। आ दा। औ सानसेयावनो गांनै गाहामसिम दिरुननो हायो आरो गोसो होनानै बे मिस चनजों बानायोब्लाथ गांथाम बिदिहालागै बांसिन गोबां दहुननो हायो आरो। ओ दा गोबाङैनो जौगासारनाय नुनो मोन नोंथां दा मोजांबो जादों खम समनि गेजेराव जोङो मि। सिनजों दिरुनन्नो मोननाय दा बेबायदि आरो नोंथां।
थारैनो नोंथां नोंथांजों दिनै नैबे गाननाय जोमनाय एबा। सि जोम जानायनि सायाव एबा बरफोरनिबो एसे ओ-सोदाबफानानै रायजलायनायनि सायाव दिनै नोंथांनिफ्राय माखासे। दानाय दानाय लुनायनि आगजुफोरनि मुंफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो सावरायनानै नोंथांजों खोब मोजां मोनदों। बिदिब्ला जोंना समा एसे नोंथां जों लोगो मोनफिगोन गुबुन
औ औ औ दे दे नोंथां दे।